हेलौ नोंथां
औ हेलौ नोंथां।
ओ
खोना खोनादों नोंथाङा लाइनावनो दङ
औ मोजाङैनो
ओ खुलुबाय नोंथां।
खौनाहैदों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि। गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
थारैनो नोंथां जोबोद गोजोन्थाव।
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा सायखनाय बायदि नो जोङो बरफोरनि माखासे दामग्रा आगजु फोरनि सायाव सावरायनो लानोसै नङा होमबा आयदाखौ।
औ थारैनो नोंथां।
ओह नोंथाङा बेखेवजेनदो नोंथांनिथिंनिफ्राय।
औ जागोन नोंथां दा बिदिब्ला जोंनि माख माखासे माने बर हारिनि दोरोङारि दामनाय देनाय एबा दामजुनि बागै नङा होनब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा जोंनि बरनि दोरोङारि दामनाय देनाय एबा दामजुनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां दं जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा जाबख्रिं आरो बायदि दङ गंगोना आरो बिसोरो जोंहा सरखारजोंबो मोनसे गनायथि मोननाय जाय थिग महरै मोनबाय औ जेरै जोंहा बेफोरखौ संरैखाथि खालामनानै दोननो हाबाय जिहेथु जोंनि होननानैहाय बुहुमाव मोनसे सिनायथि होनो हाबाय दा बे मरैहाय दामनाय देनाय आथिखालाव जोङो बिजिरनो एबा माने नायबिजिरनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि जे दामनाय देनायनि बिबां सिगां समाव गेजेर खन्दआव माने बिराद आङो नायोब्ला गोदोसोबाय होननानै आं बुंनो थाङो नाथाय आथिखालाव एसे फैफिनदों मानो होननानै बुङोब्ला माखासे माहारियारि फरायसा आफाद आरो माखासे ओह हारिमु आफादफोराहाय माखासे माव बादा खुंदों बे मावबादा खुंदोंब्लाबो आङो मोसानायखौल नुनो मोनदों माने दामनाय देनाया मानि जायफोरा रोंखायो बिसोर दामनानैसो होनानै बैसोर मोसादों आं सानो जे माने जेरैबायदि मोसानायखौहाय मावबादा खुंदों गोलोम माने गोलोम बोथ बोथोरावहाय गरम गरम बन्द बोथोराव थिग बेबायदिनो मोसानायजों लोगोसे नैबेबायदि दामजु दामनायखौबो फोरोंनाय हाबाफारिखौ लायोब्ला आं गाहाम जागोन होननानै सानो आरोखि आरो बेजों लोगोसे बे दामनायखौल सोलोंनायखौ खालामा लासे बेजों लोगोसे बे खामखौ माबोरै बानायो मा दंफांजों दानो बेनि आइडियाफोरखौबो जोंनि हारियाव एबा जोंनि लाइमोनफोरनो होयोब्ला बेफोर दामजुफोरा जोंनि गेजेराव गोथाङै थागोन आरो लोगोसे जोंनि गामियारियाव आरो जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि बर'फोरनि गामियारियावहाय ग्रोम ग्रोमैनो थागोन आरो बेफोरनि जोंनि दामजुनि रिंखांनाया गोमगोन होननानै आं सानो आरोखि। दा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दोरोङारि दामजुखौ बानायग्रा एबा खाम दानग्रा सिफुं बानायग्रा होननानै नागिरनो थाङोब्ला मोनबांनो थाङा नङा होमबा नोंथां?
थारैनो थारैनो नोंथाङा जा फोरमायदों नंगौ।
थाङा बबेबा मोनसे गामि दरसेयाव गोजान गोजानहालागैसो दं दा बेफोरखौ सोलोंना लानाया जोंनि आथिखाल लाइमोनफोरा जोबोरैनो गोनांथार नङाब्ला इयुन समावहाय जे जों जि आइ थेग मोनब्लाबो बे जोंनिखौ जुदि गुबुना सोलोंहैनानै बोरैबा गुबुन हारिया सोलोंनानै रोङोब्ला दा जोंनिसो होननानै लाहैनाया माब्लाबा मानि सेख'जानाय सिस्टेमा थांजानो नागिरनाय महरा फैनो हागौ आरोखि जुदि जोंहा जुदि जोंनिखौ रैखाथि खालामनानै एबा जोंनो बानायनानै लानो रोङाब्लाथ' बैसोर सुबुंफ्रासो बानायबाय थायोब्लाथ' जोंनि होननानै बुंनानै ला जानायाथ' गोरलै जाहैखायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां।
आं ओंखायनो नोंथांनि सिगाङाव माखासे एक्सप्रेसन खालामनानै एबा फोरमायनानै होदों जे ओ बे गर'म बन्द' बोथोराव खालि माखासे जोंनि दोरोङारि माखासे बागुरुम्बा मोसानायखौल' लायालासेनो बेखौल' फोरोङा लासेनो जे जोंनि जे दोरोङारि दामजु बेखौबो लांफायोब्ला सोलोंनायखौ आरो लोगोसे बेखौ माबोरै बानायो बेखौ माबोरै दानो बेखौबो आइदियाखौ होलाङोब्ला आङो जोबोरैनो गाहाम जागोन होननानै सानो आरोखि। दा बेखौ आं नोंथांनि सिगाङावसो सावरायदों माने गुबुन सोरनि बा सिगाङावहाय सावरायनानै बे बिथांखिखौ लानांगौ होननानै आं मानिे खिन्थायाखै बे आंनि साननाय आरोखि बे आंनि एक्सप्रेसन माखासे बे थट्स दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बे बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो?
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि जाखिनि एक्सप्रेस आङो आंथियाव फोरमायथिनाय जोबोद मोजां नंगौ थारैनो बर'हा गोदो गोदायनिफ्रायनो आ संसार जाबो जोंङो ओमफ्राय समाज जानानै संसार जाबोदों आरो बिदिनो बर' हारि हिसाबै बर' समाज हिसाबै बर'फ्रा गोबां रंजानाय बाजानाय एबा फुजा फाथ' होबोदों आरो ज मोसाबोदों बिदिनो गावजों गाव हेफाजाब होबोदों सोरनावबा सावरि बादालि बिदिनो अनलायनानै संसार जाबोदों बर' समाज दानानै बर' हारि हिसाबै गावजों गाव अनलायानै थिग बिदिनो जाखिनि समनिफ्राय सोलिबोदों एबा जों कझाराव थांनानै थागोन बै समनिफ्रायनो बर'नाव गोबां दामग्रा आइजेंफोर दङ गोबां दामग्रा आगजुफोर दङ। जेरै अऔवाजों बानायनाय ना माखासे मिथिंगायारि मिथिंगा बिखानिफ्राय जाखिनि मोनो बैफोरखौनो जोङो आर्टिफिसियेल आखाइजों बानायनानै जोङो बेफोरखौ संग्राय खाथि हेबबोदों। जों बेफोरखौ फोथांनानै लाखिबोदों जेरै औवानि गर्खा नङा होनबा नोंथां। जेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागु मोसानायाव नङा होमबा आरो बिदिनो सेरजा जेराव राङै रादा थायो नङा होमबा? बेफोरखौबो बर'आ गाव गावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोदों दामबोदों बेफोरजों बेफोरखौ दामनानै गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ जों मालाबा बावगार होलायदों रंजाहोदों दुखु जाहोदों। जों फसंबोदों बेफोरनि दारैनो थिग बिदिनो जेसेबांनाखि बैसागो फोरबो मागो दमासि बै समफोरावहाय बर'फ्रा बेफोरबायदि गावखौनो सिनायथि होबोदों रंजायै बाजायै
नोंगौ।
गोगोम -गोगोम खायसेया समाजस थिग बिदिनो दायो नोंथाङा जा बुंदों बर'फोरा जि आइ टेकिं मोनलायनाय माखासे दामग्रा आगजु दङ नङा होमबा? दोरोङारि नङा होनबा? जेराव जों खामखौ बाहायो सिफुंखौ बाहायो जोङो बाथौसालियाव नङा होमबा? आर'ज बेयाव बेफोरो जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंजों लोगोसे थाबोनाय जेरव जों खाम सिफुं जथा, जाबस्रिं नङा होनबा? नङा होमबा? थिख बिदिनो फोरमायदो थारैनो साननो गोनां जेराव गुरु थाब्लासो गुरु जालांगोन गुरुनि जोनोम मोनलांगोन गुरुवआ जुदि सिसय जेराव फरायसा, सोलोंसा जेराव फोरोंगिरि थागोन फोरोंगिरि सेराव सोलोंसा थागोन।
नंगौ।
जाय सोलोंसाया बै ओ। फोरोंगुरुनिफ्राय सोलोंनानै थागोन आरो बै सोलोंसायानो फोरोंगुरु जाहैगोन नङा होमबा? थिख बिदिनो दा नैबे दिउरिं सामार सिजोनाव जेराव इयुन ओ लाइमोनफोरखौ लानानै बेबायदि सेरजाखौ बोरै बानायो, खामखौ बोरै बानायो, सिफुंखौ बोरै सुयो, सिफुंखौ बोरै बानायो, बोरै दामो बेफोरखौ मोननै रोखोमखौबो लाबोनानै जुदि जोङो साफ्रोम लाइमोनफोरखौ गामि गामि एबा बहाबाफोर जुदि ज' जथुमनानै बेफोरखौ फोरोंलाङोब्ला थारैनो बे मोनसे बाखायथाव हाबाफारि जागोन आरो बे इयुन जोलै इयुन जोलैनि थाखाय गोबां बाखनायथाव हाबा हाबाफारि। गोबां दिनो ओ लास्टिं जालांबाय थागोन रावबो जोंनि हा हुखौ गुबुना सेनानै लानो हानाय नङा मानो होनबा बेयो जोंनि आजै -आजौयानो जोंनो फोरों गुरुआनो जोंनि गोसो फोरों जों इसोरजों सोरजिजानाय बे मुवा -बेसखौ जों रावबो सेना मोनलबाय ना मोना थिग नगौ बे बुंनाया आंखौ मदद दङ न'आव थारैनो जों फोरोंनांगौ जों बेबायदि गामग्रा आनजुफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बै इयुन जोलैफोरखौ बेखौनो जोङो बिसोरखौ बानायग्रा फोरोंगिरि देंखो बोनो गोरों गुबुननि बेबायदि खालामनांगोन नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो।
थारैनो ओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय बर'फोरनि जाय जे दामफा आगजु धोरमारि दामफा आजु बेफोरनि सायाव जोङो
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङाबो जाबादि हारिनि दोरोङारि दामनाय देनाय दामजुनि बागै जोबोद खोब गुसुं समब्लाबो मोजाङैनो बुंदों दा आङो बेखौनो जोबथारनायाव बुंबावनो सानो फैबाय थानाय समाव जोंनि। बर' लाइमोनफोराहाय बेखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला जों बेखौ माबोरै बानायो जों बेखौ माबोरै दामो जों बेखौ थारैनो जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा सोलोंना लानाया गाहाम आरो लोगोसे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बर'फोरा बर' लाइमोनफोरा। बायदि बोथोरारि फोरबो जेखुनु बर'फोरनि मोनफ्रोमबो फोरबो बोथोर जानाय समावहाय मानि बेफोर दामजुखौ बैसागु बोथोरफ्रावबो बाहायफिनोब्ला गाजा गोमजायै बेफोरखौ दामनानै मोसानो मुसुरनो खुगा मेथाइफोरखौ लाफानानै बेफोरबायाददि दोरोङारि दामजु जों दामोब्ला आं जोबोरैनो गाहाम जागोन होनना सानो आरो हारियाव जोंनि जे कालसार जोंनि हारिमु बे जोबोद गोग्गोमैनो थागोन होननानै आङो मानि फैबाय थानाय इयुन समाव फोथायो आरोखि दा नोंथां बे समाव बारा गोलाव खालामालासिनो। बेखौ नायनानै। दोनथ'नोसै नामा इयुन समाव आरोबाव जोङो सावरायबावनोसै।
जों जों लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे आयदायाव साबायखर नोंथां।
जागोन नोंथां दे।
गोजोन।